हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा मावगासिनो
आं दायो ओरैनो दङ नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
गिबियावनो आं नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय फिन मोन गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ-औ बिदिब्ला जों नोंथां सावरायदिनि
औ जागोन आयदाया मा नोंथां
औ जोङो बे दानि गोदान जुगाव नोंथां थानो थाखाय ओ फरायनायजों लोगोसे मा मा हाबा मावनानै जोङो नाथाय
औ
फरायनाय गैया लासिनो जोङो मा मा मावनानै थांनानै थानो हायो एबा मा मा मावनानै जोङो गावनि माने थांना थानायनि खरसाखौ दिहुननो हायो बेफोरनि सायाव जों सावरायनो सानदों नोंथाङा बिदिब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नामा जोङो फरायनाय लोगो फरायनायजों लोगोसे एबा फरायनाय गैयालासिनोबो जोङो माबायदि माबायदि आ हाबा मावनानै जों गावनि जिउ राहा दालांनो हायो
अ जोङो गिबियावनो फरायनाय आरो फरायनायजों लोगोसे जों जिउ राहा दानायाव माबोरै नाजालांनांगौ बेनि सोमोन्दै होनदों नङा होमबा नोंथाङा औ थारैनो ओ जों फरायनायजोंल' जों गाव खौनो सुंथानो हागोन बे माब्लाबाबो जाफुंनो हाया नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जों फरायनायजों लोगोसे ओ
जोंनि माखासे ओ मावनाय खामानि ओ जों नाजालांनांगोन जे इयुनाव जों मा जाहैनो लुुबैदों बेफोरखौ जों गिबियावनो नायग्रोनांगोन आरो नाजालांनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
खोनादोंमोन ना नोंथाङा
औ आं खोनागासिनो नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि सुबुंफोरा मा खालामनांगोन ओ गिबियावनो जुदि जोङो सासे सा
साख्रि एबा सोरखारि साख्रि मावनो गोसो जादोंबा बे सोरखारि साख्रिनि थाखाय माखासे जा गोनां बेफोर खामानिफोरखौ मावै मावै मावलांनांगोन लोगोसे गावखौनो मेन्टेलि फिजिकेलि फिट खालामनानै थांनांगोन आरो नङा होमबा नों थां आरो लोगोसे ओ सोरखारि साख्रिखौथ' जोङो नागि गिरबानो मोनगोन बे खोथा नङा नंगौना नङा नोंथां
सोरखारि साख्रिखौथ' जोङो नांगौ बायदि मोनखानाय नङा आरो जों मोनाबो बिनि थाखायनो ओ गिबियावनो जोङो सोरखारि साख्रिखौ नेयाबालासिनो जों गावनो आयथिं गावनि आथिङाव सोरखारि साख्रिनि अनगायै गसंनो नाजानांगोन आरो जों बुंं नाजानांगोन जे जों माबाफोर ओ हाबाफारि माव माने जों गावखौनो सुंथालांनो हायो नामा जेनेबा जों सोरखारि साख्रि माव मोनजासिम जों गावखौनो सुंथानायनि थाखाय माबाफोर राहा मोनो नामा बिनि सोमोन्दै जों ओ गावनिख्रुइ देरसिन ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनियाव जों ओ खाबु लानानै सोंनो नांगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानांगोन लोगोसेनो औ जोङो गावनो गाव फालांगि मावनानै जेनेबा फरायनाय लोगोसे सोरखारि साख्रि नागिरनाय आरो माखासे फिसा फिसा फालांगि मावनानै जों गावखौनो सुंथालांनो हायो जेराव जोङो सोरखारि साख्रि बा माबा मोनसे जाहैजासिम जों गावखौ सुंथानाय आरो न'खरनि ओ न'खरनि बिबानखौ एसेबाबो खम खालामनो हायो जे जों गावनि फरायनायनि खरसाफोरखौ जों गावनो दिहुनोब्ला न'खरनिफ्राय हरनाय बै रांफोरनि खरसाफ्रा एसेबाबो खम जागोन जों बेखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों
नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो गावखौ लानानै गोबां माखासे खामानिफ्राव मुखुब जानांगोन बिमा बिफाखौ मदद होनाय ओ आबाद फोथारफ्राव आबादफोरखौ आबाद मावनायफ्राव हेफाजाब होनाय बेफोरबायदि जों हेफाजाब होनो नांगोन आरो
खोनादोंना
औ नंगौ नोंथां आं बेखौबो बुंनो सानदोंदि फरायनायजों लोगोसेल' नङा माने आं आं बुंदों माने फरायखांनानै एबा जोङो इदिनो डिग्रि ग्रेजुवेसन खालामखांनानै जोङो मा मावनानै जोङो थांनानै थानो हागोन ओ आरो जोङो फरायनाय गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हानायनि राहा दिहुनना लानो हागोन बेफोरखौ औ नोंथाङा फारसेनिफ्राय फोर फोरमायलांदो
अ जों फरायखांनायनि उनाव बा फरायनाय गैयाब्लाबो जों जों गावखौनो सुंथानानै थांना थानो हायो नोंगौ बेयो थारैनो माने बुंनो थाङोबा जोंहा फरायनाय गैयाबाबो दानि जुगाव जों माखासे फिसा खामानि जेरै ओ फिसाथ' नङा खामानियाथ' फिसा गिदिर गैया नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदि माखासे खामानिफोरखौ जों मावनानै गावखौनो सुंथाना थांनो हायो जेरै फरायनाय गैयाबाबो उन्दै समनिफ्राय बा माखासे दिग्रि ओ बिदिनो थाखो जि जिसे दिनै फरायखांनायनि उनाव जोङो मा खासे ओ गावखौनो गावनि आखाइनि हाबा जेरै ओ माखासे दानि दिनाव माखासे गेरेज माखासे मबाइल रिफायारिं बायदि बायदि खामानि दङ' नङा होमबा जों बैफोर खामानिफोरखौ जों सोलोंनानै लायोबा जों इयुनाव गावखौ सुंथानो थाखाय जोबोद गोरलै जाहैयो माने ओ सासे फरायोब्लाल' ओ गेरेज बायदिसिनाखौ जों होनो हायो बेबो नङा माने आखाइनि रोंगौथिया फरायनाय गैयाबाबो जों आखाइनि रोंगौथिखौ मावनो हायोब्ला जोङो इयुनाव गावनि जिउ जोबजासिम गाव सोलिलांनो थाखाय हायो आरो नोंथां गावखौ सुंथानो हायो लोगोसेनो जों दानि जुगाव बिदि फरायनाय गैयाब्लाबो आबाद जों आबाद होनोब्ला मोनसेल' नङा जाय आबाद फोथाराव गायनाय बे आबादखौल' जों मोन मोनथियो बे नङा नोंथां
औ औ नंगौ
आबाद होनोब्ला जोंहा ओ जेरै दङ' मोसौ फिसिनाय मोसौ फिसिनायाबो मोनसे आबाद दाउ फिसिनायाबो मोनसे आबाद बेबायदिनो गोबां गोबां आबादफोर दङ' आरो जों अमा, बोरमा बायदिसिना फिसिनानै जों बेफोरखौ फिसिनानै फाननानै रांखावरि आरजिनो हानायाबो जोंनि मोनसे आबाद होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नोंथां औ बेफोरखौनो जों दाउ अमा फिसनो थाखायथ' जों सोलोंथाइ लायाबाबो जों दाउ अमाखौ फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ हायो नोंथां
बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां आबादफोर मावनानै जों गावखौ सुंथानो हायो माने सोलोंथाइया जाहैबाय नों ओ रोङिखौ रोंनाय माने एसे इसे एनै ओ जोंनि लामाखौ मेगन गुनुसिम खालामनाय होननानै जों बुंनांगोन माने जोंनि लामा हान्थिनायाव जों साबसिन जायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ नाथाय सोलोंथाइ गैयाबाबो जों गावखौ ओ सुंथाना दोननायाव जों ओ हायो मानो होनोबा सोलोंथाइ गैयाबाबो गोबां खामानि मावनानै जों गावखौनो थांना थानायाव गोबां हेफाजाब खालामनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथां
ओ नंगौ नोंथां आं नोंनाव जे बुंदों आंबो माखासे बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि ओ नोंथाङा फोरमायलांदों दानि जों सोलोंथाइ गैयाबाबो गोबां आबाद एबा बिदिनो गोबां जिब-जुनार फिसिनानै जोङो मा खालामनो हायो ओ थांनानै थानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ
आं बे बेलायाव बुंनो सानदों दि जोङो फरायनाय गैयालासिनोबो थांनानै थानो हायो। जोंनाव मान नाथाय माने आजिखालियाव मा जाखो जोङो बेफार फालांगि मावनो थाखाय जोङो एसेबाबो थाइसे थाइनै हिसाब खिथाब रोंनाय जानांगौ दस थाखा बिस थाखा त्रिस थाखा बेफोरखौ जों सिनायनो
औ
औ जोङो बेफार फालांगि बुङोब्ला जोङो फिसानिफ्राय लानानै गिदिर माने गासिबो माने बेफार फालांगिया फिसा गिदिर थाया आरो थानायलाय नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो जोङो जा जागायनाय बुङोब्ला जोङो एकदम गुदिनिफ्राय जागायनाय बुङोब्ला मैगंनिफ्राय खालामनो हायो मैगंनि बेफार फालांगि ओ बिदिनो मैगं गोरान मैगं गोथां बेफोरनि माने गोबां बेलेग बेलेग बेफार फालांगि थायो नङा होमबा सोरबा सोरबा हलसेल बायसनानै फाननाय बिदिनो डाइरेक्ट रिटेलार बिदि गोबां दङ आजिखालि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मैगं बेफारिफोरनि अनजिमायाबो बांलांनो हमबाय नङा होनबा थोला नङा होनबा बिनि थाखायनो जों माने मा खालामो बेफार दा जोङो सरासनस्रायै नायोब्ला जोंनाव नानि ना बेदरनि बेफार फालांगि खालामनो हायो थांनानै थानो थाखाय मैगं थाइगंनि बिदिनो संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरनि बेफार फालांगि गोबां दं आरो बेफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो ओ खालामनो हायो आरो माने थांनानै थानायाव नङा होमबा नोंथां
ओं हायो नंगौ माने जोंनि जाय सुबुङा रांखावरिनि हिसाब रोङो बै सुबुङानो माने बेफार फालांगियाव बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ माने बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा हिसाब गैया हिसाब रोङाब्ला जों बेफार फालांगि खालामोब्ला माने गुबुनजों थगायजानो हागौ आरो नङा होनबा औ माने बेफार फालांगि खालामनांगौ जोंहा फिसा गिदिर जेबो माबा गैया नालाय
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जों दिनैनि बे बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनाय एसे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ औ दोनथनोसैखोमा जोंना समावो जाना फैबाय माथो
औ औ दे बिदिब्ला